हेलौ औ नों नोंथाङा खोनादोंना आंखौ?
औ खोनादों
औ अब्ला जोङो दा आयदाखौहाय इडडुकेसन सोलोंथाइनि सायाव रायलायनो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन इन्ट्रडाक्सन बायदि
जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला जोंना मोनथिखायो जोंना बे सोलोंथाइया सोलोंथाइ लानानै माबायदि दावगानो हादों सोलोंथाइ गैयै सुबुंफ्रा माबायदि गाहायाव गोग्लैना दं जेनेबा सोलोंथायाइया जोंनि जिउआव बेसेबां बेसेबां माने गोनांथि इम्परटेन्ट जों बेखौ नुबोगासिनो आरो मोन्थिनो मोनदों। नङा होमबा बेबो जोंनि थाखाय नाथाय जोंना गोदो गोदाय बे गोबां सुबुंफोरानो माने सोलोंथाइ गैयामोन आरो माने जोबोद खम इडुकेसनखौ इम्परटेन्ट होयोमोन नङा होमबा नाथाय आथिखालावहाय जों सोलोंथाया जोबोद माने गोनांथि जाना फैबाय आरो माने बेफोरो जोङो माने जायफोर माने सोलोंथाइ गोनां सुबुं बेफोर माने दावगानायनिफ्राय दावगानायनि गोजौआव गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव माने जों थांनायखौ नुनो मोनदों आरो माने बेयो जोंनि जिउ खुंनायाव माने गोबां हेफाजाब होगासिनो आरो जों जिहेथु सोलोंथाइ होननाय सोलोंथाया नोंथाङाबो एसे फोरमायना होजागोन
औ जेरै नों बुंलांखाबाय आरो जोंनि सोलों थाइया मानसिखौ बेसेबां जौगाथायावहाय ला बोयो ओ जों नुनो मोनो जेरै सोलोंथाइ गैयि आरो सोलोंथाइ गोनां मान नि गनायोबा जों गोबां फाराग बिदि नुनो मोनो आरो जेरै कनफिदेन्सावनो होन लिरनाय रायलायनाय प्रोब्लेम्सफोर सलफ खालामनाय बेफोरावहाय आरो
औ नंगौ
औ औ आ जोंना नोंनो बुंदोना गोदोहाय जोंनि हारियावहायबो बिदिनो सोलोंथाइया बांद्राय गैयामोन आरो माने जोंनि आबौ आबै नि समावहाय माने बे अपरसुनिटिसफ्रानो गैयामोन आरो
औ औ औ नंगौ
स्कुल फ्राबो बिदिनो खम आरो न'खरावबो बिदिनो सापर्ट मोनियावहाय बेराद खममोन आरो दायो जोंनि हारिया जौगागासिनो दङ
औ नोंगौ
बांसिनाव बांसिन मानसिफ्रा हाय गोजौ गोजौ पस्टफोरावहाय दायो दावगाजेननो हमबाय आरो जों दानि बे जाखांबोनाय उन्दै उन्दैफोर बिसोरखौबो इनकारेज खालामनांगौ स्कुल टाइमनि बेनो जि जोङो डक्टर जेरै देहा फाहामग्रा बिदि आरो इन्जिनियार बे मोननैखौल' जों बांसिन मिथियो आरो
औ नंगौ नंगौ
यावबो गोबां मानि दङ आरो ना जबस फोर उनदैनिफ्रायनो जों बेखौहाय खोन्थाबा बिसोरो माने बे स्किल्सखौहाय उन्दैनिफ्रायनो डेभेलप खालामनानै थाब मिनथिनो
औ नंगौ
माने थाबैनो साक्सेस जानो
औ नंगौ औ नंगौ
एजुकेसन फोरनि ओ मा माखासे चेलेन्जेस एबा माने जेंनाफोर नोंथाङा खोनथानो हागोन ना
जेंना होनबाथ' जोंना सिगांनि समाव नुयो जों माने गोबां जेंनाफोर नुयोमोन नाथाय जों माने आथिखाल माने सिगांनि समफोराव जोंना बेनो जे जोंनि माने एसे जेनेबा दुखु गोनांफोरा बेनो जे जोंनि समावहाय माने सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा खममोन जिहेथु जोंनाव बेफोरबायदि बोसोन होगोरा जायफोर जोंनो नलेज होग्रा बेफोर सुबुंफोरा माने जोबोद खममोन जिहेथु मोनथियामोन जोङो मा बिथिङाव मा लामायाव बबे लामा जोङो दावगायोब्ला सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ लायाब्ला मा जायो बेफोरखौ जों माने मोनथिनो मोनामोन आरो माने जोंनो फोरमायना होग्रा सुबुंफोरा जायफोर जोंखौ गाइड होग्रा जाय जोंखौ बोसोन होग्रा बैफोर सुबुङा माने जोबोद खममोन आरो बेनि थाखायनोै सिगांनिफ्राय समफोरावहाय गोबां जेंना जेंना जेंसि दंमोन जिहेथु माने गोबां सुबुंफोरानो माने सोलोंथाइ गैयै लेखा रोङै माने जों जाम्बा जाम्था सुबुंफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो जोंथ' जोंनि बर'फोराथ' माने जोंनि सुबुंफोराथ' जिहेथु जों गामि ओनसोलाव बांसिन थायो नङा होमबा? जिफोर जायगायाव दाव बेफोर जायगायावसो थायोमोन जिहेथु जोंना बे स्कुल कलेज माने फरायसालिफोरा जायफोरजों सोलोंथाइ लाग्रा सोलोंसालि जायगा बेफोर माने जोबोद खममोन आरो गैयामोन आरो माने दंब्लाबो जोहुद गोजान गोजानाव बहुद गोजान गोजानाव दंमोन बेयाव थांलाय फैलायायाव जोंना जोबोद खस्थ' जायोमोन। माने बेफोरबायदि गोबां बादा दंमोन आरो माने गोबां माने हेंथा हेंथि दंमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंना जोंनाथ' गावनि राव हारि माने रावफोरजों माने सोलोंथाइ लानोनो मोनामोन नङा होमबा सिगांनि खमबाराव खाय गोबां गुबुन रावजोंसो सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन जिहेथु जोंना बैफोरखौ फोरोंनो थाखाय गुबुन सुबुंफोरा जिहेथु रोङामोन जोंनिया गावनि रावखौ रावजों सोलोंथाइ लानो मोनैनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि जेंना जेंसिनि थाखाय माने सिगांनि समफोराव सोलोंथाइखौ जोबोर खम लायोमोन आरो मोजां फारसेथिं बुङोब्ला जोंना आथिखालाव माने बैफोर जिखिनि सिगाङावहाय सौसि बोनाय जेंना जेंसिफोरा म माने आथिखालाव गैला आरो माने जोंना आथिखाल बायदि नोङो जेनोखि जोङो माने नों फरायसालि स्कुल कलेजावबो माने नोङो जोङो गोसोबायदि दङ आरो आथिखालावहाय नों माबायदियाव फोरोंनो जेनोखि माने सरखारि स्कुल प्राइभेट स्कुल जायफोराव माने गावारि बेफोरबायदियावबो नों फोरोंनो हायो आरो नों गावनि सुबिदा बायदि गावनि माने गोसो बायदि जोङो माने सोलोंथाइ लानो हायो आरो आथिखालाव आरो बेनि अनगायैबो जोंनाथ' आथिखालाव ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा। माने जोंनाथ' मबाइलनि कम्पिउटारनि जुग नङा होमबा आथिखालाव जोङो माने गोबां मोजां मोजां माने नलेजफोरखौ गियानफोरखौबो जोङो माने अनलाइन माने मबाइलनि दारै कम्पिउटारनि टेक्नलजिफोरनि दारै माने जोङो माने मोननो हासै आरो बेफोर मोननायनि जाहोनाबो माने जों सोलोंथाइनि थाखायसो जादों नङा होमब्ला? सोलोंथाइ गोनां। गोरों गोरा जानायनि थाखायसो जों बेफोरखौबो माने मोननो हादों आरो माने जोङो सोलोंथाइ लानानै माने जोङो माने गोबां माने मोजां मोजां जेनेबा मोजां मोजां जों माने अपरसुनिटि खाबुफोर जों माने मोनबोगासिनो आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंजागोन बेनि सायाव जेनेबा मा जेनेबा मुलाम्फा जादों मा सोलायनाय फैदों मा जोंना माने सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मा भेलु होदों बेफोरखौहाय
औ नोंथाङा। जेरै औ मा मुलाम्फा जादों बेखौ बुंखाबायना आरो मा मा चेलेन्जेसफोर मा मा हेंथाफोर बेखौबो बुंलांबाय आरो दा नों बुंनाय बायदिनो माने गोदोनि समावथ' जोंना फरायसालिफ्रानो माने बिराद खममोन आरो बेनि थाखाय नो नि सोलोंनोहाय मोना जायोमोन आरो नों होननाय बायदिनो जेरैहाय औ एडभाइस होग्रा बिदिफ्राव खममोन थ' जों दा बिदि जेंनाफोरबो
उम
थ इजिलि जोङो
नंगौ
नोंनि गोसो बायदि मा फरायनो बेखौ हासै आरो गामिफ्रावबो दा मेरला स्कुल नों मायाव हाबनो सरकारि स्कुलाव हाबनोना बिदिनो प्राइभेटआव हाबनो आरो नोंनि गावनि लेंगुवेज बर'आव हाबनो ना इंलिसाव हाबनो दानि गासिबो गामिफ्रावबो बेफोरो दंजोबसै आरो सुबिदा बायदि सिगांथ' जोंनि मानसिफोरा माने इंलिस मेडियाम फरायनो होनबाबो गोजान गोजानावहाय फरायनो हैनांगौ जायो मोनना दा बिदि बिदि हेंथाफोरखौ नुनो मोनला जों
औ औ
गोबांसिन
माने औ औ माने जोंनि जायगाफोरावबो माने जोंनियाव माने दा आथिखालाव माने गाइड होग्रा माने दिन्थिना होग्रा बोसोन होग्रा सुबुंफोराबो माने लामा दिन्थिग्रा सुबुंफोराबो जोंनियाव माने गोबां दंसै आरो नङा होमबा माने औ माने जों गावनि इयुनखौ नायहरनो थाखाय माने नों लामा आन्दायोब्लाबो लामा खोन्थाग्रा सुबुंफोरखौ माने जोङो जेरावबो मोनासै आरो
औ नंगौ
औ
आरो
नोंथाङा आरो
जेरैहाय जोंनि स्कुलफ्रावहाय मास्टारसनि रलफ्रा गोबां माने मेजोरै खालामो आरोना
औ नंगौ नंगौ
मास्टारफ्रा जोंनि साननाय हनाय आरो फोरोंनायावहाय माबायदि जोंनि साननाय हनायखौ माबायदि सेप खालामो आरो जोंनि जौगाथायाव माबायदि हेफाजाब खालामो बिनि सोमोन्दै होननो हागोन नोंथाङा
औ नोंगौ जोंना मोनसे फरायसालि जानो थाखाय बेयाव जोंना मास्टार नङा फोरोंगिरि जायखौ जों फोरोंगुरु होनो फोरोंगिरि होनो नङा होमबा जों बे थाथारनांगौ जायफोर जायफोर जोंखौ लामा दिन्थियो नङा होमबा जाय जोंनि नैथि बिमा बिफा जाय जोंनि माने सेकेणड पेरेन्स होनो जों जेनेबा नङा होमबा जोंना फोरोंगिरि होनदों जोंना बे फोरोंगिरियानो माने जोंनि सोलोंथाइ लानायाव माने गाहाय गाहाय बिफाव लायो आरो माने बियो सोलोंथाइ फोरोंगिरियाहाय जिहेथु जोङो गंसे फरायसालि जानोबा बेयाव जोंना फोरोंगिरि थाथारनांगोन बे फोरोंगिरि गैयाब्ला जोङो गंसे फरायसालिखौ माने दैदेनलांनायाव बै माखासे गथ'फोर जायफोर इयुनखौ होसोनो थाखाय फैदों बैफोर माने गथ' गुथुफोरखौ माने लामा दिन्थिनायाव माने बे फोरोंगिरिया ओरैबायदि हेफाजाब होयो माने माने फोरोंगिरि होनोब्ला जोंना माने सासे फरायसालिनि फरायसानि माने इयुनखौ बियो माने दानानै होनाय बायदि जायो आरो माने बि दानायाव माने जोबोद हेफाजाब फैयो आरो नङा होमबा जों माखासे मोनथि मोनै मोनथि मोनै बाथ्राफोरखौ जों फोरोंगिरिनावसो सोंना लायो नङा होमबा फोरोंगिरिया जोंखौहाय जायो माबायदि लामाया मोजां सोरबायदि फरायसाया माबायदि फरायब्ला मोजां जागोन गावनि जिउनि थांखिखौ माबायदि दाब्ला मोजां जागोन जिउआव माबायदि दैदेनलांनांगौ गावखौ बेफोरखौ माने जों फोरोंगिरिनिफ्रायसो मोनथिनो मोनो आरो माने जों माने जिउनि माखासे माखासे बाथ्राफोरखौ माने जोङो फोरोंगिरिनिफ्रायसो मिथिना मोनो आरो जों माने बेयावहाय जिहेथु जों सोलोंथाइ होनब्ला जों माने फरायनायल' नङा होमबा माखासे जोङो आउट नलेज बाहेरा गियान बेफोर जिउ जानायाव नांगौ जानाय बेफोरखौबो जों माने बे फोरोंगिरिनिफ्रायनो मोनो आरो माखासे गिदिर गोलाव सुबुंनिफ्राय मोनो बे नोंगौ अब्लाबो जों माने बांसिन सोलोंथाइखौनो गियानखौनो जों माने सोलोंथाइनिफ्राय मोनो आरो जि जों बिमा बिफा बिनि अनगायै सोरबा जोंखौ नैथि दैदेनो होनब्ला जों बे फोरोंगिरिखौहाय मानिनानै लायो आरो
औ नंगौ
औ अब्ला जों दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां दिनैनि आयदा औ औ गोजोन्थों